हेल' औ मा खालामदों
दं जिरायनानै नोंथाङालाय
औ औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं औ ओंखाम जाबाय
ओंखाम जायाखै नोंथां
औ औ नोंथाङा बिदिब्ला फ्रि ना
औ फ्रि
औ बिदिब्ला टपिकनि सायाव फैनोसैना नोंथां
औ नोंथां औ
औ दा जों माने आसामनि दैबाना बा आसामाव दैबानाया बोरै जायो जों बिनि सायाव रायज्लायनोसै ना नोंथां
औ नोंथां औ
औ औ औ बेखौ आं गिबियावनो जागायग्रोनोसै औ आसामनि दै दैबाना बा आसामा दैबाना आसामाव दैबानाया बोरै जायो होनोब्ला माने आसामा दरसे माने दैमा गुबै हादर ना आसामा मोनसे दैमा गुबै हादरथार ना आसामनि सानजा खर'निफ्राय हो बिथिं सोनाबहा बंग' लैथोसिम बुरलुं बुथुर दैमाया आसामनि बिखा गेजेरजों बोहैलांदों आरो बिदि बोहैलांदों हो बे दैमानि बे दैमानि माने दैसा आरो दालइफोरा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों बोहैलांदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दोंफ्रोमबो दैमानि दैया दैज्लां आरो मेसें बोहैबायनो थायो माने अरायमा बेहाय माने बुरलुं बुथुरनि दैमानि दैया माने बोहैबायनो थायो दैज्लांबाबो मेसेंब्लाबो माने बोहैबायनो थायो थायो आरो ना औ बुरलुं बुथुर बुथुर दैमानि गोबां दालाय दैमा आरो दैसाफ्रा हाजो हालानिफ्राय फैनाय बेफोर गासैबो माने हाजो हाला बा फिसा फिसा बिदिनो सुबुन सिरि औ बिदिनो परलि बिदि दैसानिफ्राय फैनायफोरा गासैबो माने ब्रह्मपुत्र दैयाव बोहैलांजोबो आरोना बोहैजोबो औ बांसिन बांसिनानो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माने बांसिन जोंनि बिथिं औ भुटाननिफ्राय दैयाबो बोहैयो आरोना जेरैबायदि जोंनिथिंबो भुटानाव दै हगारदो होनना बुङोब्ला जोंना माने बिदिनो दैमाफ्रा बा बिदिनो दुब्लियाव दुब्लि लोमसावोबा माइ गायोब्ला सोरबा सोरबा बिदिनो लोमसावजोबो न' फोराबो खायसे खायसे ना जोमो आलि जिं बिथिंनि दैमा खाथि खाथि जिंनिफ्रा नङा होनबा नोंथां औ बांसिन माने भुटाननिफ्राय दैखौ हगारो आरो ना औ अखानि बोथोराव दैमा दैसानि दैया उसिफावो नङा होमबा नोंथां आरो बुरलुं बुथोर दैमाजों दैजों आबुं खालामो हो ओमफ्राय गोजाम आरो हाजोनिफ्राय फैनायखाय बेनि दैमा दैसाफ्रा जोबोद गोख्रों बोहैलाङो आरो बाना खालामो आसामनि दै बानाया बेनिखायनो गिथाव बाथाव आरो साननांगौ जानानै फैबाय औ जेरैबायदि माने गोजाननिफ्राय बोहै बोहैथ' बे दैया जेरैबायदि बह गोजाननिफ्राय बोहैबो बुंनाय नालाय बेनिखायनो माने दसिनो लोमसावजोबबाय हायो आरो ना बिदि औ जिगुजौ जिगुजौ बाजिब्रै मायथाइनिफ्राय आसामनि दैमाफोरखौ मोननै रुगुंनिफ्राय माथाव माथावो आरोना होनना बाना होबथानायनि राहा सरखारारा खालामदों बेनि जाहोरा जादों औ माबायदि मोनथाय औ र' आसामनि दैमा दैसा हाजो हालानिफ्राय ओंखारबोनायखाय हा हाब्रु आरो बायदि रोखोमनि जें जाबोर जाबोफायो दैमाजों फैफानाय बे मुवाफ्रा माथावरि थानायखाय जेराव थांनोबो मोनैखाय दैमानि दैफोरा उसिफावो मथावरि सफावो सेफायो आरो हादरनि हादरनि गोबां खहा खालामो जेरैबायदि खाथि खाथियाव थानाय बा माथरि थायो नालाय बिदि खाथि खाथियाव थानाय न'फोरा बा दुब्लिफोरा बिदिनो गासैबो दैबाना जाजोबो दा माने बांसिन दैज्लां बोथोर नालाय दा दैज्लां बोथोराव बांसिन दैबाना जायो आरोोना दै दैया बांसिन जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ जेरैबायदि माथावरि सेफायनानै बिदिनो न' बां गासैखौबो बुखारलांजोबो दमा दसा बिदिनो माने माथावरि गैयि समाव दैमानि दैया जेथिंबो बाग्लायनो हायोमोन आरो जेरावबो फुलुं होलाङोमोन दैमायाव माथारि होनायनिफ्राय माथावरिनि खोन्दोआ माने बायगोन आरोना बे ओनसोलनि रायजोआ मख' हायै खहा जायो दोंसेल' लामाजों बोहैलांनांगौ जानायखाय दैमानि बोहैनाया गोख्रैसिन जायो आरो माथावरिया बायब्ला रायजोनि न' बां गाज्रि नोगोर मोसौ मैसो बुखारनानै लाङो बेबायदि कामरुपनि पाग्लादिया आरो कासारनि बराग दैमायाबो उदखार खालामगासिनो औ जेरैबायदि गासैबो माने दै होनबाथ' जों दैखौ हमथाखानो हाया नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ बिदिनो जों दैबाना फैदो होनब्ला बेहाय मा दं गासैबो बुखारलांजोबखायो मानसि फाबो बिदिनो खुखालाङो बिदिनो आरो दा माने दैज्लां बोथोर नालाय दैया एसे बारा बिदिनो बुखारलांनाय बा मानसिफोरखौ थैलांनाय दाावमा दाावसा बिदि माने दैजों रावबो खेला खालामजानो हाखाया आरो ना
औ
जेरैबायदि माथावरिनि जानायनिफ्राय बुलुंबुथुर दैमानि थांनाया थौले जाजोबबाय औ बेनिखायनो बुलुं बुथुर आरो बेनि दैमा दैसानि दैखौ माथावरि सिमानि गेजेराव लाखियो बोसोरफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो हाया जायो दैज्लाङा बे जाहोननि थाखायनो बुलुं बुथुर आरो बेनि दैमा दैसाफ्रा गिथाव बाथाव महर लानानै बुलुं बुथुर सेरफाङाव गोख्रों दैबाना जायो बेनि जाहोनाव गासिबो आसामावनो गोख्रों दैबाना जायो माने बांसिन होनोब्ला बांसिन दैबाना जायो होनोब्ला जोंनि बे आसामावनो बांसिन दैबानाया बांसिन जायो आरो ना ना नोंथां। आरो बांसिनथ' जोंनि हा बाहागोआ ख खमखा जेरै नैजिगु पारसेन्ट आल'सो जोंनि हा आरो बेनिनो स्निजिसे पारसेन्टनो बिदि ओ माने दै दैया बेनिखायनो बांसिन बेनिखायनो जेराव मेराव बांसिन दैखौ मोनो जेरै लैथो लैथोमाया ओ बिहो बेसेबांबा गेदेरखा सयथा लैथोमा बेफोरो बेसां गेदेर गेदेर माने बिसोरो आधा लाखायो आरोना। जोंनि हायाथ' एसेल' आरो खायसे खाय दानियाथ' आरो बिदि हा गैयिनि थाखाय जों माने ओ मानसि माहारिया बांद्राय जादों नालाय बेनिखायनो माने जोंङो न'खौ दैनि सायावबो लुनाय लुहोलांदो आरो ना खायसे खायसे सुबुंफोरा बिदिनो बै सां लुनानै न' लुनायबो दं औ दासान्दि आसाम आसामा दै बानाया मोनसे माहारि जेंना जानानै फैबाय हो अदेबानि सरकारा थोजासे दैबानाखौ होबथानो राहा लादों। बुलुं बुथुर दैमाखौ सावनानै जावनानै गोथौ खालामग्रा सरकारा रेजारजों जाबनाय हाबा लानो हमबाय। गुबुन गुबुन दैमाफोरखौ बा बोसोरनि बिथांखियाव बुंजाफानानै दैमाफोरखौ गुदियाव बान्दो होनानै बानाब थानायनि राहा खालामनाय जादों गुबुन गुबुन दैमाफ्राव दै मोब्लिब गोहोजों फज'नाय जाबाय। बे राहाफोरा गासैबो जाफुंब्ला आसामनि दैबानानि जेंनाया जोबगोन होनना मिजिं खालामनो हागौ आरोना नोंथां जेरै औ जोंना ओ दै बाना जानायनि थाखाय बा दैनि थाखाय जों बिदिनो माने मोब्लिबबो मोब्लिबबो बानायनाय जादों बिदि लाइन माने थार दैनि बे दैनि लाइन बिदिबो बानायनाय जादों माने एसे एसे खमायलांनो खमायलांहोलांबाय आरो आगोलावथ' बिदि माने गोबां दैबाना जायोमोन न' बां बुखार लांजोबोमोन न' लुनो हायामोन बिदिनो बोसोरावथ' दै बानाया बा दैज्लाङा जों हाथारो खोनसे बिदिनो बोसोर बोसोर बिदिनो दैबाना जाबाय थायो नालाय न'खौ मोजां लुनो ह हाया माने लुफिनबाय थानांगौ बिदि जायोमोन दाना आरो बांद्राय बिदि दैबानाबो जाला माने बुद खमायलांबाय आरो ना। खालि बिदि आलि जिंफोरनियाल'सो बिदि दैबाना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
दैबाना मोनसे मिथिंगायारि खैफोद भारतआ हादोरारि राय्जो फोरनि मादाव आसामाव बयनिख्रुइबो बांसिन दैबाना जाथाव। राय्जोफोरनि गेजेराव मोनसे आसामाव दैज्लां बोथोराव बांसिनै अखा हानायनि दैमा दैसा आरिनि बर'फोराव लासै लासै दैया बुंनो हमो जेब्ला बे अखाया बिबाङाव बांसिन जायो अब्ला हाजोफोरनिफ्राय ओंखारो बोनाय दैया दैब'फोरखौ उसिफाव होयो अब्ला उसिफावनाय दैबोफोरनि दैया खाथि खालायनि आलामफोरखो दाबै होयो बेखौनो दैबाना होननानै बुंनाय जायो। बुहुमनाङै दुंथायनि उन जाउनाव बरफ गोलैनानै एबा गेदेर बांग्रिं जानायनि उन जाउनाव दै बाना जानो हागौ। बेफोर जाबाय आबुङै मिथिंगायारि जाहोनाव जानाय दैबाना गोदो गोदायनायनि आसामा दैबानजों दुंखा गोनाङै गोहोम खोख्लैगासिनो दं बियो रायजोनि मोनसे मोनसे मिथिंगायारि खैफोद जानानै फैबाय आसामाव दैबाना मोनसे मिथिंगायारि जाथाय नङा नाथाय मोनसे जाफ्लबाय जाफ्लेबाय थानाय बेफोर जायनि गिख्रोंथाव समाजारि रांखान्थियारि आरो आबहावारिखौ खुंहा जेरै भार' भारतनि सा सानजा रायजोआ आसामाव गुबैयै मैसुमि बोथोरनि समाव दैबानाजों सिलिंखार जाबाय थायो आसामनि सानजा खर'निफ्राय सोनाबहा बंग' लैथोसिम बुलुंबुथुर दैमाया आसामनि बिखा गेजेरजों बोहैलांदों बै दैमानि बै दैमानि दैसा आरो दालायफोर आ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों बोहैलांदों। दुमफ्रोमबो दैमानि दैया दैज्लां आरो मेसें बोहै बाय थायो जायनि थाखाय बिनि रुगुंफोरखौ बुंखरनाया लाङो आरो गोबां खहा खालामो आसामाव दैबाना मोनसे बोसोरारि जाथाय जाबाय जायनि फिथाइ महरै जिउ जिउ राहा आरो धोन दौलद खहा जानांगौ जायो। अखानि बोथोराव दैमा दैसानि दैया उसिफावो आरो आसामाव दैबानि गुदि जाहोना मैसुमि बारनि गोहोमाव रोजा अखा हा हा होनाय जायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमा आरो बराग दैमा बेनि दालाय दैसाफोरा ज' जानानै दैमानि दैखौ उसिफाव होयो। आरो बाना खालामो गोजान आरो हाजोनिफ्राय फैनायखाय बेनि दैमा दैसाफोरा जोबोद गोख्रै बोहैबोयो बेनिखुयनो आसामनि बानाय बानाया गिथाव बाथाव आरो साननांगौ जानानै फैबाय दैबाना मोनसे खैफोद ब्लाबो बेनिफ्राय जों गोबां बिथिङाव मुलाम्फा मोनो। देरबोनाय दैया लाबोफानाय फुल हासार गोग्लैनानै हाया हास सार गोनां जानानै बांसिन फल दिहुन्नाय मदद खालामो दैबानानि दैबानानि गोख्रोंथिया बांद्राय जायोब्ला मोनसे आरो जिउआरि गोबां खहा जायो। मानसिनि न' बां थोन सम्पथि बिफां लाइफां जिउआरि बायदिया दैयाव बोखारलाङो। दे होमबा दिनै नोंथां जों सानैनि सावरायनो जोबनोसै दिनै मालाबा लोगो मोनलायसिगोन।
औ दे नोंथां।